औ खोनादोंदा नोंथां?
खोनादों नोंथां ।
ओ नोंथांनाव मोननैसो सोंथि सोंनो होननानै सानबाय ओ जिथु जोंनि थांना थानाय जिउआव सुबुं माहारिनो ओ फालांगिनि गोनांथि दं ओ सोलोंथाइनि अनगाबो गोबां ओ जोङो फालांगि मावनानै जानो हायो नोंथाङा माबे मोनसे फालांगिखौ लायोब्ला मोजांसिन जायो होननानै सानो?
नंगौ नोंथां ओ । फालांगि खालाम ओ जेब्ला सुबुं माहारिया गावनि उदैखौ सुफ्लुंनो एबा नखर सामलायनो थाखायथ' फालांगिनि गोनांथि जानानै फैयो एबा फालांगि गैयाब्लाथ' ओ न'खर खुंनायाव रांखान्थिनिबो जोबोरैनो ओ खस्थ जानानै फैयो फालांगि खालामोब आजों जेरै जोङो उम मैगंनि फालांगि खालामनो हायो आरो गाननाय जोमनाय जि जोमनिबो फालांगि खालामनो हायो । लोगोसेनो उम जोङो टिउसनफोर फोरोंनानै बा गथ'फोरखौ फोरोंनानै जोङो बेखौबो जों फालांगियानो होननानै बुंजायो ओम बेजोंबो जोङो गावनि न'खर एबा गावनि उदैखौ सुफुंलांनो हायो एबा न'खर सामलायनायावबो हेफाजाब होलाङो नोंथांनि बादिब्ला माबादि फालांगिया गोनांसिन नोंथाङा एसे फोरमायनानै होदो
औ आंनि बादिब्लाथ फालांगि होनना बुङोब्ला फालांगिया फिसानिफ्राय लानानै गेदेरसिम दं नङा होमबा। जोङो बायदिसिना ओ गिबियावनो फिसा फिसा फालांगि खालामनानैबो जोङो जोंनि जिउखौ सालायलांनो हायो। ओ जोङो गिबियावनो फालांगि खालामनो थांनायनि सिगां जोङो ओ बांसिन फालांगियावनो जोङो रांनि जिथु गोनांथि बेखौ जोङो नोजोर होनो गोनां जायो खायसे फालांगिखौ जोङो रां गैयाब्ला होनो हाया जायो। नाथाय खायसे फालांगि दं जोङो रां गैयालासेनोबो खालामनो हायो जेरैबायदि जोङो टिउसन फोरोंथाइ बेयाव जोङो जेबो रांनि गोनांथि जाया जों गावनि जिथु रोंगौथि दं बेजोंनो जोङो उन्दै उन्दैफोरखौ फोरोंनानै जोंनि फालांगिखौ मोजां खालामलांनो हायो नाथाय बेनि अनगा खायसे फालांगि दं जेरै मैगं मैगं फालांगि खालामनाय बायदिसिना गस्ला बेफोरबायदि फालांगि खालामनाय बायदिसिना जानाय लोंनाय बायदिसिना बेफोरबायदि फालांगि खालामनायाव जोङो गिबियावनो रांनि गोनांथि जायो बेखायनो जोङो खायसे फिसा फालांगिनिफ्राय जोङो ओ जागायलाङोब्ला मोजां जायो होनना आं सानो आरो। नोंथांनि बादिब्ला नोंथाङा मा माबाफोर सानबावो नामा
नोंथां बुंनायाबो सैथोआनो उम ओ नोंथांमोननि ओनसोलाव औ फालांगिखौथ जोङो बांसिन हौवाफोरखौसो खालामनाय नुयोमोन नङा होमबा?
औ
नोंथांमोननि ओनसोलाव बे हौवाफोर फालांगि खालामनायनि अनगा अनगायैबो आयजोफोरखौबो फालांगियाव थांनायखौ नुनो मोनो नामा नोंथां?
औ जों दा ओ फालांगिनि बिथिङाव गोबां बर' आइजोफोरखौ जोङो फालांगियाव आगान होनायखौ जों नुनो मोनदों जेरैबायदि मैगं थाइगं फाननाय बाजाराव थांनानै ओ बेफोरबायदि बाजाराव थांना मैगं थाइगं फाननायाव आइजोफोरखौ जोबोद मुखुब नुनो मोनदों बेनि अनगा जोंनि आइजोफोरा नआवनो थानानैबो गोबां फालांगि खालामनायखौ जोङो नुनो मोनसोगारदों जेरैबायदि नआव थानानैनो जोङो जि दानानै दखना गामसा फालि बेफोरबायदि बायदिसिना बाना बायदिसिना दानानै जोङो फाननायखौ नुदों आरो बे बेफोरबायदि फाननानै रां आरजिनायखौ जों नुनो मोनदों। बेनि अनगा जोंनि बर' आइजोफोरा ओ खाथि खाला ओ दैमा दैसा बिलो बेफोरबायदियाव थांनानै ओ ना बायदिसिना गुरनानै बेफोरजोंबो एसे एनै फालांगि खालामनानै जिउ खांलांनायखौ जों नुनो मोनदों आरो।
नंगौ नोंथां
आ
नंगौ नोंथां ओ जोंनि ओनसोलावबो नोंथांमोननि बादिनो आइजोफोरा ओ नआव थानानैबो फालांगि खालामो जेरै दाउ अमा फिसिनाय ओ बेफोरखौ फानहरनाय आरो जि दानानै फाननाय बेफोरखौ नुनो मोनो आरो गामिफोराव बिदिनो साहा गलाफोर एबा मैगंनि बेफारफोर होनानै खौबो नुनो मोनो आरो दैमा दैसा दा एबा बिलोफोराव ना गुरना लाबोनानै बा सारना लाब बोनानै बेफोरखौ ओ फाननाय बेफोरखौ नुनो मोननाय जायो नोंथां
औ नोंथांनि बादिब्ला दा नैबे समाव बयनिख्रुइ मोजांसिन फालांगि होननानै नोंथाङा माबेखौ नोजोर होनो हायो जेरैबायदि टिुउसन फोरोंनाय ओ जेरैबायदि मैगं थाइगं। लांनानै बाजाराव फाननाय बा नआव थानानैनो जि जोम दानानै फाननाय माबैखौ नोंथाङा साबसिन होननानै सानो।
आङो टिउसन फोरोंनायखौनो साबसिन होननानै सानो। ओ मानो होनोब्ला जोङो टिउसन फोरोंनायनि गेजेरजों उन्दै उन्दै गथसाफोरखौ ओ खायसे जेनेबा खायसे गियानखौबो जों बिसोरनाव होनो हायो जे सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे बिजाबनि सोलोंथ फिथाय जों लोगोसे जों एसे बाहेरा सोलोंथाइ बा गियानफोरखौबो जों बिस जेनाव सोनानै होनो हायो आरो ओ नखराव जेन उ नआवनो थानानै जि दानानै। फाननायाबो मोजांङानो थेवब्लाबो बेहाय खस्थनिबो गोनांथि जायो
उम दा बे समाव नोंथांनाव आं मोनसे सोंथि जाखांदों ओ नैबे समाव जोंङो गोबां गुबुन हारिनि अनगा जोंनि बर हारिफोरखौबो आं फोथाराव माइ बायदिसिना गायनाय बे बेफोरबायदि मैगं थाइगं गायनाय बेफोरबायदि नुसोगारो ओ माइनि बिथिंङाव नोंथांङा माबाफोर बुंगोन नामा
उम नंगौ नोंथां जोंनावबो दाना ओ बिदिनो गुबुनफोरनि बायदिनो गायनाय फुनायखौ नुनो मोननाय जायो। ओ बेनि गेजेर जोंबो जोंङो गोबां रां आरजिनो हायो बा गोबां फालांगि खालामनो हायो जेरै उम मेसें बोथोराव लाइ लाफा गायनाय जायो नखराव बैफोरखौ जोंङो ओ बाजारफोराव फानहैनानै बेनिफ्राय जों मुलाम्फाबो मोननो हायो। आरो दैज्लां बोथोरावबो जोंङो जेरै जिंखा काक्रेल बायदिफोरनि मैगंफोर गायनाय जायो। बेफोरनि गेजेरजोंबो जों रांखान्थि बिथिङाव दावगानो हायो आरो बेफोरनि फालांगियाबो दानि समाव जोबोरैनो मोजाङानो सोलियो
औ
नोंथाङा
उम
नोंथाङा बेनि सायाव माबाफोर बुंगोन नामा?
ओ बेनि सायावथ बुंनो गोनां जेबो गैया होनना आं सानो नाथाय नोंथांमोननि साइडजों ओ आइजोफोरनि बा हौवासाफोरनि हौवाफोरनि बिथिङाव ओ सोर सासेखौ बांसिन जों फालांगियाव नोजोर होनाय नुनो मोनो बा गोसो होनाय नुनो मोनो?
ओ आंनि बादिब्लाथ जोंनि ओनसोलाव आं मोननैनिबो बिथिङावनो नुयो। आयजोफोरखौबो आरो हौवा फो फोरखौबो। फालांगियाव गोसो होनायखौनो नुनो मोनो।
उम ओरैनो नोंथांनि बादिब्ला आइजोफोरनि थाखाय माबे मोनसे फालांगिया साबसिन जानानै थायो जेरै गामि एरियानि थाखाय गामि ओनसोलनि थाखाय?
ओ नखरावनो थानानै बा जि आरो जि बायदिसिना दानानै फालांगि खालामनाय आरो ओ दाउ अमा फि फिनानै फालांगि खालामनाय बेफोरखौ साबसिन नुहुरो।
औ नोंथांनाव बे समाव आं मोनसे सोंथि सोंनो नागिरदों ओ आथिखालाव सोलोंथाइया जोबोद गोनांथार जानानै फैदों ओ फालांगिनि बिथिङाव सोलोंथाइ लानाया गोनांथारनाा गोनांथार नङा नोंथांनि बायदिब्ला?
ओ फालांगि खालामोब्लाबो सोलोंथाइ लानाया गोनांथार ओ मानो होनबा जेनेबा गुबुन दाबसे जायगायाव फालांगि खालामनो थाङोब्लाथ जों सोलोंथाइनि गोनांथिखौ जानानै फैखायो। मानो होनबा ओ गुबुनाव थांगोन जेनेबा जोङो रायलायनाय बिथिङावनो जा बा माबा मोनसे बुंनायनि बिथिङावनो जा जों सोलोंथाइ गैयाब्ला दा गुबुगुन उम सोरजोंबा माबायदि रायज्लायनांगौ बा उन्दैजों माबायदि रायज्लायनांगौ बेफोरखौ जोङो मिथिना मोननो नागिरा आरो उम जुदि उम सोलोंथाइखौ लायोब्ला जों गुबुन हादोर बा गुबुन जायगाफोराव थांनानैबो जों फालांगिखौ मोजाङैनो खालामहैनो हायो।
औ दा नोंथांनि बुंनायफोरा जोबोद मोजां जादों नोंथांनिफ्राय फालांगिनि सोमोन्दै गोबां गोबां खोथा मिथिनो मोनदों जे ओ गुबुन हादोर बा गुबुन जायगाफोराव जों फालांगि खालामनो थाङोब्ला सोलोंथाइनि गोनांथार । मानो होनना बुङोब्ला जों जोंनि रावनि अनगा गुबुन हारिनि रावफोरखौबो जों रोंनांगौ जायो आरो जोङो रावनि सोलोंथाइ गैयाबा जोङो राव रायज्लायनो रोंनाय नङा बेखायनो जोङो ओ सोलोंथाइया गोनांथार होननानै आं बुजिबाय। आरो नोंथां बिथांमोननि ओनसोलाव जिेबायदि फालांगि सोलिदों बेफोरबायदि फालांगिखौ आङो खोनानानै जोबोद मोजां नांदों जोंनावबो बेफोरबायदि फालांगिया जेन दावगालाङो औ। ओ नोंथाङा फालांगिनि सोमोन्दै एसे माबाफोर बुंबावगोन नामा जोबनायाव
उम।
जोबनायाव आं बेखौनो बुंगोन ओ मानो होनब्ला जोङो फालांगिजोंबो जोङो ओ नखरफोरखौ सामलायलांनो हायो बा जों रांखान्थि बिथिङावबो दावगालांनो हायो।
औ।
ओं।
नोंथाङा जा खिनि खोथा बुंबाय जोबोद मोजां नांबाय गोजोननाय थाबाय। गोजोन्थों इयुनाव नोंथांनिफ्राय बेफोरबायदि मोजां मोजां खोथा खोनानो मोनगोन होननानै मिजिं थाबाय गोजोन्थों।
मा